नोंथां हेल' औ औ गोजोन मोना बिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय नोंथां
ए मोजां मोजां नोंथांनिसिमबोथ' गाहाम हामग्लायनायबो बावहरनाय थाबाय।
औ आं गाहाय हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं बर'फोरनि दोरोङारि जानायखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां
थारैनो नोंथां हागोन हागोन मोजां
औ औ जों दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायनो सानदों जे जों बर'फोरा जेरै जोङो आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा नोंथां औ बेजों लोगोसे जोङो आबाद मावनायजों जोङो ओंखामजों लोगोसे जों गोबां ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ गावनो गायनानै जायो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो खुमब्रा जों नाजों बिदिनो खुमब्राजों दाउ बेदरजों जोङो अनला जायो थिग बिदिनो जोङो नारजिजों जों जायो नङा होमबा नोंथां आरो जों बर'फ्रा दाथ' दैज्लां बोथोर ओ दुब्लि बारि बेनिफ्राय जोङो साम' खाख्राय बेफोरखौ लाना फैनानै जों जायो आरो गोदोनिफ्रायनो साम'खौ जोङो आ गिबियावनो जोङो जेनेबा दै हाखरनिफ्राय बा बहाबा जोङो दंग' बिदिनो जोङो दुब्लिफोरनिफ्राय लाना फैनानै जोङो संनानै जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों उन्दै समनि फ्रायनो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों नोंथांमोननि साइदावहाय बै सामु खौ बोरैहाय संनानै जायो नोंथां औ
औ
खोनादों
अ
औ साम'खौ नोंथांमोननि साइदावहाय बोरैहाय संनाय जायो एसे फोरमायना होदो
औ खोनादों गुबैयै जोंनि ओनसोलाव जों जेरावहाय थायो थायो बर' बर'नि गुबै जानाय होनोब्ला थ' जोंहा अनला ओंख्रियानो जाहैबाय अनला ओंख्रि अनलाखौ जोङो बोरैहाय संनांगौ मानांगौ बिनि साफ्रोमबो बर' सुबुङानो एभ आंबो एसे एनै रोङा मावनायिखौ गोथावनायखौ एसेबो अनला नुला थ' जोङो गोबां रोखोमनि अनला अनलाखौ संना जायो सबायाइ अनला दाउ अनला बेनिफ्राय जोङो मैथ्रुलइनिबो अनलाखौ संनानै जायो गोबां मानसिफ्रा बेखौबो मोजां मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो साम' साम'खौबो जोङो अनला बानायनानै जानो जोबोद मोजां मोनसे मैगंगर मैगं बेबो साम'खौ जों जोङो गिबियावनो जोङो सामुखौ बिलो बेबायदि दैमा दैसाफ्राव गोबां मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा दैमा दैसाया एसे आ बिदि बुहुमा एसे गुदुं जानायनि उनाव बोथोरा सोलायनायनि थाखाय माखासे दैमानिसाफोरावसे खम बिबां लनोसै दिनै गिदिर गिदिर जि ना फिनाय दैखर बेफोराव जोङो गोबां दा मोननो थाङो दे बेखौ खनानै जोंनिया लाना फैयो लाना फैनानै हरसेबा हरनै बिदि सोमना दोननानै जोङो मोजाङै सा खालामो बेखौ एसे एसे मोजाङै साब सिखोन खालामनानै औ खोनादों
औ
औ खोनादों
अ खोनदों ना नोंथाङाबो औ नोंथांनि थाइथिंआ बोरै मा होननानै बै जोंनि नारजिखौहाय बोरैहाय बनायनो हानो
बबेखौ ए नारजि ओंख्रि
होनो हागोन ना
बे नारजि ओंख्रिथ' आंनि एखदम मोजां मोननाय मोनसे ओंख्रै आरो ना जोंनियाव सानजारि भाषायाव मेगंबो होनना बुङो
औ
मोजां मोननाय ओंख्रि बेखौ‌ बर'फ्रा बांसिनै जोंनि अमा बेदर अमा बेदरजों संनानै बांसिन जायो अमा बेदरजों संना जायो गोबाङानो बेखौ खारै जोंनि फस्ला खारै होनो जायखौ जोङो थालिर थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय सावनानै बानायनाय हांगार हांगारखौ सरनानै जि बा खारै जायो बेखौ बेजों संनाय जायो जोबोद मोजां जायो बेयो दा जानो बिराद मोनसे बे देहानि थाखायबो माखासे समाव मानसिनि देहायाव जिहेथु गोखा गोदै गोबाब नांगौ जायो जे गोखा होननानै होननानै बुङोबा जोंनि मेक्सिमाम ट्राइबेल्ट सुबुंफोरा बा बर'फोरा बै नारजिखौ गोखा हिसाबै देहानि नांगौ जानायखौ सुफुङो आरो आंनि
नंगौ औ
फोरनि नोंथांमोननियाव औ
औ बुंलाय नोंथां
बै नोंथांमोननियाव बे जानाय होननानै बुङोब्ला गुबैयै ओ बे लाथा एम्फौफोरखौ ओ जानाय जायो नङा होमबा बोरैहाय जायो लाथा एमफौ
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय लाथा एम्फौखौ जायो मानोना बियो गोबां प्रटिन थानाय आदार नङा होमबा जायखौ जोङो गोबां एनारजि मोननो हायो प्रटिन थायो ओ बेखौ जोङो बोरैहाय बानायो होमबा गिबियावनो खायफाया बे बेखौ एसे रुगारनानै लायो रुखांनायनि उनाव बेखौ थावखौ होनानै जोङो बेयाव थाव हायाव गथायैनो एवनानै जायो आरो किसुमाना एसे एनै बेखौ हाफ्रु हाफ्रु बेखौ ओंख्रि हिसाबावबो संनानै जायो आरो बिदि खालामनानै सोरबा आलुजों जागोन सोरबा मैथा ओंख्रिफोराव होलानानै जागोन सोरबा बिदिनो जेखि जाया मोनसे ओंख्रिफोरावनो बेखौ होलानानैबो जानो हायो आरो जों लाथाखौ लाथाखौ खौ मोनोब्ला जोङो बेखौ जाय फिथोब बनायनांगौ नङा होमबा जायखौ जोङो गिबियावनो जोंखौ बेखौ दिहुननोबा जोङो इन्दि बिलाइ बिदिनो जोङो खारं बिलाइफोरखौ लानानै जोङो फिसिनाय जायो नङा होमबा न'वाव बिनिफ्राय जाय बेखौ लानानै फिथोबनिफ्राय जोङो बेखौ दिहुननानै जोङो जानाय जायो आरो बेयाव जोबोर गोबां प्रटिन थायो जोंनि देहानि थाखाय गोनां आरो गोबां बर'फ्रानो बेखौ जानो मोजां मोनो आरो ट्राइबेलफोरानो बे एम्फौखौ जोङो एम्फौ जाथिखौ ट्राइबेलफोरानो बांसिन जायो जेथिया बेखौबो बर' फोरा जायो आरो गोबाङानो आरो जों नोंथाङा बुं लांबाय गोखा गो खै आरो जों खारदैखौ खारै जों माबफ्रायनो जों थालिर पस्लनिफ्राय बनाय नङा आरो जोंनि फस्लखौनो माबा थालिरनि अनला जायो आरो बे खारैखौनो जों आरो थालिरआव होफैनाय जायो नङा होमबा नोंथां जों थालिर फस्लानिफ्रायनो जों खारदै बानायबाय आरो जों खारदै खौ आरो बे थालिर फस्लाजोंनो मालाबा अनला खारै जाबोला जों थालिर फस्लानि बैयावबो जों खारैखौनो होफिननाय जायो आरो बे मोनसे जोंनि सोमोनांथाव ओंख्रि आरो बियो जायखौ बिनि दिहुनो आरो बेखौनो बेयाव होफिननाय जायो। औ आरो नोंथांमोननि साइदआवहाय ओ बैयो अनलाखौ बोरैहाय संनानै जायो जेरै अनलाखौ मानिफ्राय बनायनानै बोरैहाय संनानै जायो एसे फोरमायना होदो?
अ अनलाखौथ' जोङो सरासनस्रायै फ्राय आंनि मिथिनायाव जोंनि बर'फोरा जेरैबायदि जायो जोंनियावबो बिदिनो जायो। जानांगौ जे गिबियावनो अनलाखौ जोङो मोजाङै अनलायाखो बानायोबा जोङो माइरं इसे नांगौ जायो माइरंखौ जोङो सोमनानै एसे दोन देग्लिनानै बेखौ गुन्दै खालामनानै बै जाय मैगं बा ओंख्रि बनायगोन। बेयाव बै गुन्दैखौ गारनानै अनला बानायनाय जायो आरो अनलाखौ जोङो गोदोआवथ' बे जोंना उवाल गाहेन उवाल गाहेन जों देयोमोन। बा दिंखि होनो जाय जोंनि बबेबा बबेबा जायगायाव दिंखि दिखिं बे दिंखिजोंबो देनानै बे गुनदै खालामोन दाथ' एसे दा मदार्न माबाखौ जोंनि बर'फोराबो एसे एसे सोलोंहांबाय नालाय दा बिदि बे ग्रेन्डारफोराव होनानै माइरंखौ गुदि खालामनानै अनला ओंख्रिखौ दा गोबां जानायखौ नुयो आरो गुबयै जोंहा अनला ओंख्रिखौ लाइनि बे लाइ बिलाइनिफ्राय लाइ बिलाइखौ हानानै गोबां जायो आरो अमा बे दरजों दाउ बेदरजों नाजों गुबुन गुबुन जायखौ बांसिन मोजां मोनो। बे बेदरखौनो बे लाइ अनलाखौ बानायनानै जायो।
औ
बिदिनो गोबां मैगंफोरखौ जोंनिया दोरोङै मैगं
नंगौ